औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां होनबा जोंनि जोंनि जों दा दावबायनायनि बागै रायलायसै खोमा ना नोंथां
जायो नोंथां राय्लायजायो
ओ नोंथांनि बिदि एसे मोजां मोननाय जायगाफोर दं नामा जायखौ नोंथाङा संनानै मोजां मोनो
गनै रायलायनानै खोनायाखै नोंथां मा होनदोंमोन?
नोंथाङा बिदि मोजां मोननाय जायगाफोर दं नामा जायाव नोंथाङा थांनानै मोजां मोनो?
हेलौ अ' बेबादिथ' ओरैनो मोजां मोननाय। औ बेबादि ओरैनोथ' बिदि मोजां मोननाय जायगा होननानै बुङोब्लाथ' दा माने हाजो एरियाखौ मोजां मोनो आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? उम बै हाजो एरियाफोरखौहाय बांसिन-बांसिनैहाय मोजां मोनो माने। बेफोराव बेरायनानै जेनेबा दा ओरै जोंनि थि खाला होननानै बुङोब्ला जेरै- ओ अरुनाचलफोरावहाय मेघालय। फोरावहाय बेफोराव बे मोजां मोनो आरो जायगाफोरखौ एसे बेरायनानै आरो बिदिनो मा होनो ओरै दार्जिलिं फोर सिक्किमफोर बेफोरबायदि जायगाफोराव मोजां मोनो आरो एसे
औ औ
माने गोसो जायो आरो बेरायनो बेफोरबायदिनो ओमफ्राय नोंथाङा आरो माबाफोर बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि बेरायनो लुबैयो नामा
ओ आंनि मोजां मोननाय जायगायाथ' सिलं शिलंआव थांनो गोसोमोन आङो आंबो जोबोद मोजां-मोजां होनो मानसिफोर शिलंआव जोबोद मोजां होननानै नाथाय आं थांफेराखै आरो ना ओ थांनो गोसोमोन आङो सि बिमार फंस नायना फैनोमोन जायगाफोरा बोरै ओमफ्राय बिदिनो ओ इमफालफोरबो थांनोबो गोसोमोन खेनसे नायना फैनो गोसोमोन फ्राय नाथाय बेरायनायाथ' बिदिनो अरुणाचल मा होन जायो बेयावनो थांबाय थानायानो जाखायो खाथि जायोना जोंनिफ्राय। बिनो थाबायनायबो थांनो हायो बाइकजोंबो थां हायो साइकेलजोंबो थानो हायो थांला बे खालामबाय थानो जायो मालाबा माब्लाबा ओरैनो न' थानानै बानायो आरो इदिनो। ओ पेपसिफोर लानानै इदिनो लोंहैला बायनाय जायो बेयाव।
औ।
ओ मालाबा-मालाबा बै दाउफोर सावना जाहैला बायो
औ। बेबायदिनो। बेरायनायाथ' बेबायदिनो बेरायबाय जेनेबा खाथि हिसाबै थांलाय फैयलाय खालामनो हाबाय नोंङो नङा होमबा नोंथां?
औ-औ-औ।
ओ जेनेबा बिदिनो बे जायगा जेनेबा नों जे खाथि खाला जेनेबा अरुणचल होनदोंमोन नामा?
औ-औ खोना‌ जागोन।
दा नोंथाङा बेहाय अरुणाचल। औ आरो नोंथाङा बे अरुणाचल आरो जोंनि गेजेरावहाय माबा मोन जोंनि आसामनि गेजेरावहाय माबा मोनसे। से मानि। नों माबा मोनसे फारागथि बा गोरोबलायिफोर नुदों नामा नोंथाङा नों जा खिनि ओ थांबाय थादों जे बेबो
गोरोबलायिथ' बिदि जेबो नुवाखै आं नोंथां नुनायालाय। नोंथां जुदि नायनो थांबाथाय अरुणाचलाव गोबांथार हाग्राफोर दङ। आरो हाजोबो दङ आसामाव बिदिखौ बारा नुनो मोना फासाबोथ' ओ कम फारसेनाव दा हाग्राफोर दंसोयो आरो नाथाय अरुणाचलाव एसे गोबाङानो दङ बेदिखौ नुनो ओमफ्राय ओ दुखुनि बाथो बेनो जे लासै-लासै अरुणाचलावबो खमायलनो हमदों बे एसे दुखुनि बाथ्रा आरो।
औ।
ओ नोंथां अब्ला। ओ नोंथांनि मथेबा माबाफोर फाराखि दं नामा अरुणाचल आरो आसामनि गेजेराव?
ओरैनोथ' आङो बेबायदि फारागनि फारागखौथ' बारा मानि एसेबां माने मोजाङै मिथिया माने थांनायबो जाया खै नालाय जेनेबा बिनि थासारिजों ओरै जोंनि थासारिजों आङो बिनि हालसालखौ बारा मोजाङै मिथिया आरो। अब्लाबो जेनेबा ओरैनो जोङो नायनानैफोरनो नुयो मोनो जेनेबा जोंना ओरै आसामावहाय एसे प्लेन एरिया जोंनि आसामावहाय जेनेबा सरासनस्रा बांसिनै बेफोरबायदि हाजोफोरखौ जोङो मोननाय जाया। हमना ला जोङो ओरै हाजो ओनसोल होननानै बुङोबा ओरै कार्बि आलंफोरावहाय कार्बि आलंआव मोनगोन ओरै ओ कासारफोराव मोनगोन जेनेबा बेफोरनि अनगायैहाय जोंनि गेजेरावहाय आरो मानि एसेबांनाखि हाजो हिल स्टेसन एरियाखौ जोङो मोननाय जाया जोङो फ्राय
ओ अरुणाचलाव थाङोबा जोङो फ्राय अरुणाचल गासै अरुणाचलखौनो होनब्लाबो बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङाबादि जों मोनो आरोना माने बिसोरनिया जाहैबाय गासैबो हाजोजोंनो बुंफबनाय माने हाजो एरिया होननानै जोङो बुंनो हायो। दा बिनि गेजेरावथ' माखासे फारागथि थागोन जेनेबा बेवहाय ओ आबहावानि माखासे फारागथिया थानो हागौ आंनि मोनदांथियाव आरो। जेनेबा जोंनि जायगायावहाय जाबादि आबहावाया दङबा बारहावाया दङ जोंनि बारहावानिख्रुइ जोंनि अरुणाचलनि बारहावाया एसेब्लाबो माने जुदा जानो हागौ गोरोबलायै थागोन बेखौ आं मोनदांदों आरो। बेनि अनगायै आरो माखा जे बेरायग्रा जायगाफोरनि गेजेरावहाय मानि माखासे बेरायथाव बेरायथाव जायगाफोरखौ जोङो बांसिनै अरुणाचलाव गोबां नुनो मोननाय जायो आरो जोंनियावहाय आसा माव बेफोरबाददि माने अरुणाचल बायि माने माखासे बेरायग्रा जायगाफोरखौ एसे खम बिबांनि नुनो मोनो। नाय जायो आरो। दा बेबदिनो आरो बिसोरनि थानायनि बेलायावबो माने जायगाया बिसोरनियाव एसेबाबो गुसुसिन जायो। जोंनियावहाय आरो मा होनो गरम जायो दा जोंनियाव जे आजां-गाजां माने दाथ' जों बिराद गरमखौनो होननांगोन नङा होमबा जोंनियावहाय जोंनियाव गरमब्लाबो बिसो बिनियावहायथ' बेबायादि गरम जायाखै बदि आं मोन दों आरो बेबादि बेबायदिनो बेबादिनो माने जोंनियावहाय जायगा लानानै जायगा माने बोथोराहाय एसेबाबो गोरोबलायि जायो। औ आरो नोंथाङा माबा बुंदोंमोन?
नोंथाङा बेदि अबेबा थांनो गोसो गोनां जायगा दं नामा? नोंथाङा आरो बिदि थानो गोसो गोनांफोर जायगा दं नामा?
औ-औ ओरैनोथ' आं थांनो गोसो जानाय जायगा होननानै बुङोब्ला आं दामाने बिराद ओ
अ
माबायाव थांनो लुगैयो आरो मानालियाव। थांनो लुबैयो ओमफ्राय दा बे मा- मानालियावहाय मानालियावायथ' दा आङो ओ मानालियाव थांनो थाखाय दा आङो माने बेवहाय थांफेर जेनेबा आं बेफोर बिदि दावबायफेरनायबो जाया खैर जेरावबो माने बिदि गोजान जायगायावाय थाङोब्लाबो ओरैनो खाथि खालायावहाय दा मानालियाव थांनो थाखाय आं माबादि थांनांगोन माबायदि मा खालामनांगोन बेफोरनि फारसे आं जेबो दाबो जोंनाव माबा गैया आरो बेबदि बेरायहैनो थाखाय आरो माखासे समनिबो गोनांथि जायो आरो समजों लोगो से आरो माखासे रांखान्थियारि थासारि जेनेबा रांखान्थिफोरनि बे सायाव सोनारबाय जेनेबा। मालाबा समाव थांनो गोसो जायोब्ला रांखान्थिया गैया जाना होयोब्ला नोङो गैला थांनो हाला मालाबा रां खान्थिया बोरैबा जुदि मिलायोब्ला। समा आरो माखासे माने बोथोरफ्रा मिलाया नालाय बेफोरबायदि माखासे उसुबिदाफोर जायो आरो दा बेफोरबायदिनि थाखाय माने एसे माने बेरायनो एसे आख' फाख' माने थासारिया दासिमबो गोरोबाखै। दाथ' इयुनावहाय जुदि बेफोरबायाददि जुदि खाबु मोनोब्ला सम समावहाय। थांनो जोबोद गोसो आरो थांनो हागौ। उम। बेबायदिनो नोंथाङा आरो बहाबाफोर बिदि‌ बिदि नोंथांनि साननायावहाय नोंथाङालाय बबे जायगायाव थार मानि बेबायदि थांनो लुुबैनाय बा बेरायनो लुगैनाय माबा मोनसे साननायफोर बहाफोर बेफोरखौ एसे खोन्थाना होदो।
ओ बिदिथ' गोबां जायगा दं। नाथाय आं खाथि खालानिखौ होनसै, आङो खाथि खाला होनोबा जोंनि आसामावनो गोबां नेसनेल पार्कफोर दङ', जेरै टाइगार रिजार्भ दङ', रायन' रिजार्भ दङ', बिदिनो ओ एलिफेन्ट रिजार्भ दङ'। बेफोरखौ नायनो गोसोमोन आरोना बोरै बोरै जायगाफोरा आरो अबे अबे दाउफोरा बासि ना दङ' अबे अबे जुनारफ्रा बासिना दं मानोना जोब-बेफोरो जोबहां-जोबहां जानानै दंना। ओ जानांगौ आं होननानै मोन मोनथिबाथ' रायमनोखौ मानसिफ्रा दामफायगासिनो जेबो जोबफा जोबा जाना दङ। थ' जोबनायनि सिगाङावनो आङो एसे खेनसे खनै एसे एनै बेरा फैनानै गो सो बोरै जानानै दङ बुस्थुफोरा बोरै गल्डेन लेंंगुरफोर दङ। अ आंनि-आंनि सानै मथेबावथ' बिदिनो थ्रिस सललिस बो बोसोर सिगांङावथ' इयो जोबखाासिगोन रायमनायाबो। ओंखायनो बिनि सिगाङावनो आं खनसे नायना फैनोसै नामा रायमनाखौ बिदि सानदोंमोन आरो आङो।
जेनेबा नोंथाङाथ' दा बुंदों माने रायमनाखौहाय माने जोबनाय जोब गोन नामा होननानै ना नोंथां?
अ।
खोनादोंना नोंथाङा? ओम खिन्थु आंनि मोन्दांनायाव माने रा-रायमनाया बिदि जोबस्रांनाय नंला नामा, मानोना आथिखालायाव बेखो माने बेखौथ' माने मोनसे नेसनेल पार्क हिसाबै माबा जाबायना।
गायसननानै होबायना, दा बेखौ हायथ' मानसिफोरा माने सिफायनो हानाय नंला बादि आं मोन्दों आरो। दा बेखायनो एसेब्लाबो बेयाव थानाय बिफां लाइफांजों लोगोसे जेरै सनाथि मोख्रा, जायखौ होनो नोंथाङा गोल्डेन लांगुर होननानै बुंदों।
बेफोरो माने रैखाथि मोनसिगोन होननानै आं सानो आरो।
औ आतछा आतछा।
ओम।
होम्बा एसे गोबावसिम थासिगोन आरो बुस्थुआ।
बुस्थुआथ बेखौथ' गोबाव थासि थागोन बियो थागोन माने जेसेबांनाखि मानसिफोरा माने फरेस्टनि बिफाना मा जिस जेसेबांना रैखाथि होनानै दोनगोन अब्लासिम बि हाग्रा ओनसोला थाबाय थासिगोन होननानै आं सानो आरो। जेनेबा
औ।
दाथ' गल्डेन लांगुरफ्रा ओरै मोखाङावनो गोबां फैयो। राइमनायाव थाङाखै नङा थांबाय आंबो बेरायहैखांबाय गोबां खननै खनथाम जाबाय। गैयाबाबो थांनाया, थारमाने ओरैनो रायमना होननानै बुङोब्ला रायमनायावहाय गोबां नोङो माखासे मा होनोमोन दाउफोरबो दङ'। ओ मो सरासनस्राय बेवहाय गोल्डेन लंगूर खौल'सो बांसिनै मोननाय जायो। बेनि अनगायै मैफोर दङ मै ओमफ्राय ओरै मैदेर फोरा थ' थाखा बायङानोसै होमबा। बेबायादि आरो जेब्लाबो बेफोरखौ जोङो माने आं सानो माने जबलांनाय नङा बादि होननानै सानो आरो अनस समावहाय जुदि जोंनि सरकारनि जेनाखि हाग्रा बिफांनि माव थिफोर बिथां मोना मोजाङै जि-जोथोन लायोब्ला जेनेबा बियो थांनानै थाबाय थागोन आं बेखौहाय सानहरो आरो
औ औ।
उम।
थ' नोंथाङा मानासाव फैफेरबाय जानांगौ होम्बा।
अ मानासावबो थांखांबाय थांनाया नोंथां ओ मानासाव थांदोंब्लाबो ओ हाग्रा बिथोरावहाय खनसेल'सो हाबनाय जादों ओरैनो मानासनि खाथि खाला बे सेर सेर ओरैनो बेरायनानै फैयो। खिन्थु मानसखौथ' मोजांखौनो मोनो जेनेबा मानसावहाय गोबां जों गान्दाफोरखौहाय लामा सेर सेरावनो जों आं नुदों आरो। दाउराइफोरखौथ' गोबां गोबां नुयो गान्दा नुयो मै नुयो। बिदिनो माखासे हाग्रानि जुनारफोरखौ मैदेर जेनेबा बेफोर अबेहाय माने आं मानसावहाय थु नुनो मोनदों आरो। आनफरसुनेटलि माने बेफोरबायदि माखासे गुबुन गुबुन जुनारफोरखौहाय उम माने हाग्रायावहाय हाबदोंब्लाबो मानि जिब साफारि खालामनायावहाय नुनो मोननाय जायाखै आरो। मोजां मोनो जिखुनु जाया मानसथ' आरो काजिरा माने मा रायमानानिफ्राय एसेबाबो माने गो सिगांनि नालाय सिगांसो नालाय बेवहाय जायनाखि बेरायनायनि माखासे थासारिफोरा माने जायगाफोरा ओनसोलफोरा माने एसे जौगासिननाय आरो माने बेरायनो सा साबसिन बादि मोनो आरो। थाङा रायमनायाव फैे फेराखै ना?
दे होमबा नोंथां जोंना समावबो जाबाय।
औ औ दे दे नोंथां दे अब्ला दे जाथ'सिगोन दे होमब्ला। ओ एसेयावनो दोनथ' जासिगोन दे ओं दे।